हेल' हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ।
आंथ' दासो न'निफ्राय ओंखारबोदों दसे हेल'
औ नोंथांना नेटवार्क इसु
आंथ' नै दासो ननिफ्राय ओंखारबोदों आङो दसे जिरायनानै दंथ'यो गरमबो ना ओंखायनो
औ औ नोंथाङा होमबा दाथ' फ्रि ना?
आङो औ फ्रियानो आं दाथ'
दा आं नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फनखौ हरनाय जादों आरो दा नोंथाङा दा नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला मोजां जागोन होनना आं सानो
औ हागोन हागोन मानो हाया दा नोंथाङाहाय आयदाखौ फोरमायना होबा आं मोजां
दा आं सावरायनो साननाय आयदाया जाहैबाय। गारि मथरनि सायाव आरो
औ औ औ बेथ' जोबोद मोजां टपिक बा आयदा
औ दा नोंथाङा मा सानो गारि मटर बा ट्रान्सपर्टेतेसननि बागै
औ औ गारि मथर बुङोब्ला जोङो बेफोरखौ होनगोन जेनेबा दाथ' जोंनि दावगालां दुनियावहाय नुनो मोनो जे बिदिनो गोबां ओ बेलेग बेलेग मटर गारि बा बास होनगोन जों ओ मटर साइकेल बा स्कुटि बा गारि बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि जोङो नुनो मोनसै दाना गोदोथ' बारा नुनो मोनामोन दा लोगोसे ओ दावबायलांनायजों मानायजों गोबां गोबां रोखोमनि नुनो मोननाय जाहैदों आरो इलेकट्रिक भेहिकेल बा इलेकट्रिक मटर गारिबो नुनो मोन्दों जाहैदों दानि जुगाव रोखोम रोखोमनि जोङो बेखौ थम थम होनाबो बुङो बा फिलफिलि होननानै बुङो रोखोम रोखोम नामजोंबो गाबज्रिनाय जायो बा बिदिनो इलेक्ट्रिक स्कुटि बाइक रोखोम रोखोमनि ओंखारगासिनो दं। दा ट्रान्सपर्टेतेसन बा बिदि बुङोब्ला ओ जोङो बेफोरजों गोजान गोजान ओ लामायाव बा लामा हान्थिलांनो हायो। बा जोङो बेलेग जायगाफोराव थांनांगौ जायोबा जोङो बिदिनो बासफोर गाखोनानै थांनो हायो ओमफ्रायहाय दसे दसे समावनो मोनहैनो हायो।
औ
जोङो अबाव थांनो लुुबैदों बा बिदिनो जोङो मटर बाइक गारिफोरजों खाथि खाथि खाथिनि जायगाफोराव थांलाय फैलाय हायोबा जों दैलि खामानिफोराव थांनो हायो।
औ नंगौ।
दा आङो बेखौनो बुंनो सानदोंमोन
औ दा ट्रानपर्टेतेसन बुङोब्ला माने मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव दावबायनायखौनो आं बुजियो आरो। माने गारि म थरनि गारि मथर बा ट्रेन बायदि बायदि नि गेजेरजों जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हायो। आरोबाव दस्रा जायगाफ्राव थांनो हायो बा गोबां मानि थांनो हानायनि राहा दं आरो जोंहा। ज-जेरै जेरै फरायसालि थांनाय बा अफिसफ्राव थांनाय। बा गोबां खामानियाव थांनाय आरो। दा बेफोरनो जाहैबाय बेफोराव जोंखौ मानि मदद खालामो। गारि मथरा।
औ सैथो।
आजि-आजिखालिथ' गोबां रोखोमनि गारि ओंखारबाय। नोंथाङाबो बुंखाबाय बे बेखौथ'।
औ।
औ दा आरोबाव दङ जोंहा गारि मथरनि अनगायै रेल ट्रेान्सपर्टेसन वाटार ट्रा ट्रान्सपर्टेसन आरो उरां जाहाजनि ट्रन्सपर्टेसन नङा होमबा? औ दैनि खौ बुङोब्ला जोंना जाहैबाय जाहाज बा नावफोर।
औ औ।
दा जोङो मोनसे लैथोखौ बारनो थाखाय जोङो जाहाजखौ बाहायनाय जायो आरो मोनसे फिसा दैमाखौ बारनो थाखाय जोङो नाव बा फिसा फिसा फेरि बेफोरखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा?
औ।
औ दा एयार ट्रान्न्सपर्टेसन बुङोब्ला जोंना जाहैबाय एर'प्लेन बेफोरनो दा जोंखौ दावबायनायाव गोबां गोरलै बा सुबिदा खालामनानै होदों।
औ।
औ। आरोबाव दङ जोंहा जेनेबा कारफोर, बास, मथर साइकेल, साइकेल, ट्राक्स, अट' रिक्सा। आरोबाव गोबां रोखोमनि जोबनो गैयै लामा ट्रान्सपर्टेसन नङा होमबा?
औ।
औ दा जोंखौ लामाया गुबुन जायगाजों कानेक्ट खालामनानै लाखियो। दा जोङो दावबायनो थाखाय जोंनो अबेबा अबेबा जायगायाव जोङो आथिङैनो थांनो हायाना थाबायनानै बेनि थाखाय जोंनो गारि मथरखौ नांगौ जायो। दा बेवहाय जोंहा गोबां सुबिदा। आरोबाव नोंथाङा मा मा सानो?
ओ दा नोंथाङा जे ओ रोखोम रोखोमनि ट्रान्सपर्ट एबा थांलाय फैलाय लाय खालामनो हानाय सुबिदानि बाहागै मोजाङै फोरमायना होबाय। दायो आं सानो जे जायो बे जे मटर गारिफोरा। पेट्रल होननाय बुस्थुजोंसो खारो बा डिजेल होननाय बुस्थुजोंसो खारो बिदिनो रोखोम रोखोमनि दं आं गोसोआव फैथ'वाखै बिसोर मोननैखौ आं बुंग्रोबाय। ओ दा पेट्रल बा डिजेला माने मोनसे समाव जोबहैगोन जाहैदों बे आनलिमिटेड नङा आरोना माने। ओ बेखौ जोङो हा सिंनि फारसे खुरनानै बेसिबां गोथौ खुरनानै मोननो हायो बे सानसे थालि जोब फैगोन ओंखायनो बेखौ बयबो मिथिखायो ओंखायनो दायो ओ बिनि एसे ओ स्टेप्स लागासिनो दं दायो फोर गारिनिफ्राय ओ गाज्रि ओ उखुन्दै गयो ओ पेट्रल बा डिजेल इनिफाय ओ इदिनो - उखुन्दै गनानै बे उखुन्दैयाहाय माने एसे केमिकेल बा इदिनो ओ माबा माबि थायो बे ओ जोंनि बायुआ जोंनि बाराव जों हां लाग्रा बाराव मि क्स जायो बे केमिकेला ओमफाय बे जोंनि हां लाग्रा बारखौ ओ गारजि खालामना होयो। ओ बे जोंनि मानसिफोरनि थाखाय बा मानसिफोरनि थाखाय बे गेसाहाय गाज्रि ओ जों हांलाय जिथु बेयाव मिक्स जायो बे उखुन्दै फैयो। ओ उखुन्दैफोर गनाया माने गारि मथरफोरनिफ्राय। दा बेनिखायनो ओ इलेक्ट्रिक बा बिदिनो कारेन्टजों खारग्रानि ओंखारलांगासिनो दं ओ बेनि सायावनो एसे माबा माबि साननानै आरो ओ फिउ ओ पेट्रल बा डिजेल जोबहैगोन। मायगोन होननानै दा
सोमजिफिननायाव जोंहा गोबां समबो लायो बोसोर बोसोर।
औ सैथो।
औ आरोबाव नोंथाङा मा बुंनो सानदोंमोन?
आङो बुंनो सानदोंमोन जिहथु आ मटर गारि एबा ओ बास बा ट्राक बिदिनो रोखोम रोखोमनि गारि थायोना ओ बेफोर खारनोथ' गोबां ओ गिदिर जायगा नांगौ जायो।
उम।
दा बे जायगानि ओ मानसिफोरा ओ दंफांफोरखौ हागासिनो दं।
औ।
गायफिनाखै दानना दानफायनानै। ओमफ्राय लामा लुगासिनो दं बा। खारनो थाखाय लामा नांगौ जायोना बे मटर गारिफोरनो।
औ।
बे लामा लुनायाव दंफांफोरखौ दानफायजोबो ओमफाय। गायफिना माने ओंखायनो दा बोथोराबो गरमनिफ्राय गरम जानो हमदों जों बे बेखौ नुबोगासिनो दंखायो दा बयबो बेखौ आन्दासाव दंखायो जानो हानाय दा बेबो एसे जोंनि बोथोराव ओ इमफेक्ट खालामहोयो।
औ नंगौ।
औ नोंथाङा मा बुंनो सानदोंमोन बुंनो हागोन।
बयनिख्रुइबो गोजामसिन बुङोब्ला जोंहा दैजों दावबायनायानोमोन नङा होन बा।
औ औ।
गोदोनि समाव गारि मथर जे गैयामोन बेखायनो बांसिनै दैनि सुबिदाखौ लायोमोन आरो दैजों दावबायनाय जेरै ना व बेफोरजों बांसिनै गोदोनि सुबुंफोरा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय नावफोरखौ बाहायोमोन
औ सैथो
नंगौ जायनि जाउनाव मानि अखा बांखाफोर हायोब्ला गोबां खस्थ'बो मोनोमोन गोदोनि सुबुंफोरा
औ औ सैथो औ
आरो जोंहाथ' दानि जुगाव बा आथिखालाव गोबां रोखोमनि गारि मथर ओंखारबाय दा बेफोरनि जाउनाव जोंहा लामाफोराबो फिसाद्राय जालांनो हमबाय गारि मथर बांनायनि थाखाय लामाया दि जाबाय दा बेफोराव गोबां रोखोमनि एक्सिडेन बा गोबां जाथायफोर बेबो नुनो मोनो दा बेफोरखौ जों गाव गावनो सांग्रांथि जानानै मोजाङै सालायनांगौ बा लामाफोर बारस'नोब्ला मोजाङै बारस'नांगौ जायो औ दा सांग्रांथि जों माबादि जेनेब्ला सांग्रांथि जानो हायो गारि मटर सालायनायाव
औ औ नोंथाङा अ आंनाव सोंदों आरोना नोंथाङा माबोरै जोङो ओ सेफटि लाखिनो हायो गाव गावनो दाथ' आंनाव गोबां गोसोआव फैदोंमोन ओ आंना समाबो जाथ'बायमोन आङो बुंथ'नो हानाय नंला नामाथाय नोंथां एसे खामानि थाबाय आंना दायो आंना आंना बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन होनोमबा नोंथां दा नोंथाङा जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय आं नोंथांनिफ्राय गोबां सोलोंथि मोनबाय नोंथांनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै दा अब्लालाय बे समावनो दोनथ'नाय जासिगोन
ओ दे गोजोनथोंसै